हेलौ नोंथां खोनादोंं ना?
औ खोनादों खोनादों।
अ अ नोंथां ओ औ नोंथां
औ बुंजागोन दे बुं।
औ गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनसे बा खोथा मिथिनो लुबैदो आङो। बैसागुनि सोमोन्दै जोङो बैसागुखौ माबोरै फालिबोयो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन जोङो बैसागुखौ ओरैनो मोननै बाहागोआव राननाय जादों जे
औ
बैसागु आरो मोसौ बैसागु बे मोननैखौ लानानै जोंनिया बैस उम बैसागुआ जादों। जोङो सै उम औ जोङो सैथ ओ दाननि जोबथि खालाराव जोङो मोसौ थुखायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो नोंथां
औ बे सैथो दाननि लासनि जोबथा साननि आरो सानसे सिगाङाव जोङो जिखुनु मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसाद फिथाइ -सामथाइ
औ
सामथाइ मैगं -थाइगं बेफोरखौ जोङो बुथुमना लाग्रोनाय जायो।
औ औ
ओ लाव फान्थाव इनिफ्राय थाराय गाज लि बेफोरखौ आरो दिगलिलि दि बिलाइ बेफोरखौ जों गिबियावनो बुथुमना लानाय जायो नङा होमबा?
औ औ जायो नोंथां।
औ बेफोरजों बेफोरजों लोगोसेनो जोङो उम बेफोरजों लोगोसेनो जोङो उम बेनि उनाव जोङो जिहेथु मोसौ थुखैनाय सानखालि जोङो मोसौखौ मोसौखौ दैमा एबा फुख्रिफोराव होना लांनानै जोङो गिबियावनो मोसौखौ जोङो थुखैना लाग्रोनाय जायो नङा होमबा?
औ।
औ, उम मोसौखौ थुखैना लाखांनायनि उनाव आरोबाव जोङो उम मोसौ खौ बै नैबे फु उम फुख्रि एबा बिलो बिलोमानिफ्राय जोङो बोखांना लाबनानै एबा होना लाबनानै जोङो न' उम नङा होमबा उम बेवहाय मोसौखौ जोङो ला उम गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय उम जिहेथु जोंनि उम मोसौ थुखैनायाव मोनसे सल' उम सल' दङ' बेखौ जोङो मोसौ थुखैनायाव जोङो रोजाबनाय जायो। जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे फिसा जाबाय बेफोरबायदि जोङो मोसौ थुखैनायाव बे सल'खौ उम रोजा जाबनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोङो बै लाव लाव फान्थाव थाराय गाज्लि बेफोरबायदि उम फिथाइ सामथाइखौ जोङो मोसौ मोसौनि मोदोमाव सारो मोसौ बोरमानि मोदोम मोदोमाव सारै सारै जों जोङो लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि उम बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ जोङो सारै सारै सारै जोङो मोसौखौ थुखैनाय एबा उम बोर सारस्रिनाय जायो आरो। आरो बिनि उनाव ने उम आरो बिनि उनाव उम नैथि उम जेनेबा बैसागु दाननि से सानखालि उम से बारायखालि जोङो बै बै सानाव जोङो बै सानखौ मानसि बैसागु हिसाबै जोङो फालिनाय जायो नङा होमबा?
औ जायो नोंथां ओं। बिदिनो ओन उम। बिथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो मोसौ बैसागु मानसि बैसागु बेबायदि फालिनाय जायो नोंथां। नोंथांमोननि बायदि बिदिनो बै मोसौ थुखैनाय जेनेबला बुङोब्ला मोसौ बैसागु बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलावबो नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खालामनाय जायो नोंथां बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागु ओ से मानसि बैसागु जिखालि से खालार बैसागुनि बैदिनखालि बयबो न'खरनि गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि लगायनानै गावनि बिमा बिफा देरसिनफोरखौ खुलुमनाय जायो। लोगोसे बिद बिदिनो गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ ओ मान बोर होयो मान होयो उन्दैफोरा देदेरसिनफोरखौ खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय बोर लायो बेबादिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे आसार खान्थिफोरा फोरखौ जोङो बै बैसागु औ बा फालिबोनाय नुयो नुनो मोनो आरो नोंथां औ लोगोसे बिदिनो बैसागुनि सेथि सानखालिनि अखानायै नैथि दिननिफ्राय बिदिनो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायाइ गासैबो आ गावनि आ आ गाननाय जोमनाय द्रेसफोरजों गाननानै दखना बायदि गामसा आरनाइ लानानै बयबो ओम मोसानो ओंखारो बिदिनो जोंनि दोरोङारि दामना दामजु जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बिदि ओ लानानै सिफुं लानानै बिदिनो गाजा गोमजा ओ दामनानै रोजाबनानै मोसानाय जायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो बे बेफोरबायदि ओ मोसानाय हाबाफारिफोरा जायोना जाया नोंथां
औ जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेफोरबायदि दोरोङारि जे आगजु दामनाय देनाय बेफोरखौ लानानै जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो मोसानाय जायो जिहेथु उम से बैसो खागुवाव फालिनाय ओम बै मानसि बैसागुनि सो उम से बैसागु फालिनाय उम मानसि बैसागुनि बागै जिहेथु जोङो बे बैसागुवाव गिबियावनो उम फुं उम फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां दुगैस्रां लोबस्रां जोंनि उम मनदिर उम मन्दिर एबा बाथौ थानसालिखौ बाथौ थानसालिखौ जोङो गि बियावनो लिरनानै आरो ओम बेयाव हाय उम से बैसा नोंगौ जोङो गिबियावनो फुजा होनाय जायो
औ
बुध मु थालिर बायदिसिना फिथाइ सामथायाइखौ जोङो आफा इसोर बोराइ बाथोनाव बावो
औ औ औ
बेजों बेजों लोगोसेनो जोंनि फैनो गोनां जि जि बोसोर गोदान बेफोर उम्म बे बोसोर गोदानाव जोंनि उम्म जोंनि जि जानां उम्म जि फैगौ फैनांगौ सम बेफोरो जाहाथे जोंनि समफोरा मोजाङै बारलाङो बेनि था खायनो जोंङो से बैसागुवाव से बैसागुवाव जोङो फुजा होनाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो फुजा होखांनायनि उनाव जोंङो। फुजा होखांनायनि उनाव जोंङो। उम्म बेजों उम्म आरो फुजा होखा खांनायनि उनाव जोंङो उन्दै उ उन गासैबो गासिबो उन्दै सुबुंफोरा जोंनि न' न' फैनानै जोंनि गोदोर मानसि जेरै आबै आबौ आइ आफा बिबथै बिमादैमोनखौ जोंङो उन उन्दै मानसिफोरा गोदोर मानसिनियाव बोर बोर लाफैयो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ लायो नोंथां औ नोंथां ओं।
गोदोर मानसिफोराबो उन्दै उन्दैमानसिफोरखौ उम्म उन्दै मानसिफोरखौ बोर सा
औ बोर सारस्रि बियो औ नोंथां।
मोजाङै मोजां लामाफोराव हान्थिनो हाथों। जों उम्म दैमा दैसाफोराव जेबो खैना खैफोद उम्म जायाथों होननानै बेफोरबायदि बोर
औ औ जायो नोंथां। आरो आरो नोंथांमोन औ।
जोंनि नैथि नैथि साननि ओमफ्राय जोंङो उम्म बोराइ बुरै उम्म गथ' गथाय गासैबो सेंग्रा सिख्ला गासैबो उम्म गावबा गाव जयै ज जयै जोंङो मोसानो होलाङो आरो गावनि गावनि दोरोंङारि दामनाय देनाय उम्म गाननाय जोमनायखौ गाननानै जिहेथु ओ हिन्जावसा गथ'फोरा गावसोरनि दखना दखना फास्रा उम्म बेफोरबादि उम्म गाननाय
गाननानै उम्म
खसाबखौ गाननानै मोसानो ओंखारलाङो आरो आरो सेंग्रा उम्म सेंग्राफोराबो बेफोरबादि गावसो सोरनि गामसा आरनाइ बेफोरबायदि उम्म गस्ला गस्ला गुफुर आरो गावसोरनि कट गस्ला जिहेथु जोंङोे जेकेट उम्म जेकेट बेखौ जेकेट गट गस्ला आरनाइजों बा
औ औ गानो नोंथां उम
गामि बैस बैसागु मोसानो ओंखारलाङो आरो आरो उम उम आरो बेनि उनाव जोङो
औ नोंथां। ओ
गामि गामि मोसोम मोसाहैनानै जोङो जिखिनि - जिखिनि मोननांगौ उम मुवा बेसाद मुवा बेसाद एबा उम मुवा बेसाद मोननायखौ जोङो जोबथि उम जोबथि सान एबा जोब थि माल उम जोबथि बाराय लानानै बेफोरबादि जोङो बैसागु दाननि बै मोननांगौ उम मोननाय जा माइरं दै माइरं फैसा बेफोरखौ जमा खालामनानै उम जोङो बैहाय ज'यैनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो नङा होनबा नों
औ जायो नोंथां बेबादिनो ओइ मोसौ बैसागुखालि नोंथां जोङो से हाजार से मा से अ एकस' एकथा जोङो बि नि खाबथिंनाय मैगं जायोब्ला जोङो गोबां माने ओ जोंनि देहानि नि थाखाय मुलाम्फा जायो होनना मिथिना मोनदों नोंथां। अ एक्स' ओ ओ सेजौ सेथा जोङो खाब थिंनानै मैगं थाइगं हाग्रानि जि मोनो बे खौ जोङो खाबथिंनानै जानो हायो। ब्ला जोंनि देहानि थाखा बां मोजां होननानै ओ जोङो मिथिना मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ।
औ बिदिनो बै मैगंफोरानो जाहैबाय जेरै नोर सिं बिलाइ ओ जारि बिलाइ लाव बि जौ ओ बायदि मे गंनि ओ बिलाइ जेरै थालिर फस्ला औ हाग्रानि खान्थाल थाल गोरलै उ बेफोरखौ जोङो ल लगायनानै जमानो जोङो जायो आरो। बेबादिनो जोङो मोसौ बैसागुल' नङा जोङो गासै गासै जोङो जोंनिथ' ओ-जोंनि फालिबोनो गोनां जोंनि हाबाफारि बेफोरखौ जोङो मोजाङैनो ओ- मावलांनो हायोब्ला जोंनि उन जोलैफोरनो जों दिन्थिलांनो। हायोबा बेफोर आसार खान्थिफोरखौ अब्लासो उननिफोराबो ओ-उनाव मिथि मोनगोन आरोना नोंथां।
औ नांगौ औ ओम बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओम।
औ जोंनि आसार खान्थि।
बेखौ जोङो उम बेफोरखौ जोङो फालिलांबाय थायोब्लासो इयुन जोलैनि इयुन जोलैनि जि।
औ।
खुना लायोमोन बेफोरो बेफोरखौ सोलोंनानै जोंनि गोदोनि उम गोदोनि। निअम नेम-खान्थिखौ जोङो उम फोथांनानै लाखिनो हागोन आरो नङा होमबा नोंथां?
दे नोंथां दिनैनि थाखाय ओ- एसेनोसै नोंथां साबायखर थाब बाय औ दे नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।